हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों ना नोंथां? औ औ खोनादों खोनादों।
खोनाबाय खोन- खोनाबाय नोंथां दासो।
औ दासो खोनादों।
दासो खोनादों औ। नै नोंथां दा दंथ'यो ओरैनो बरथमान।
बिदिब्ला जों नोंथांजों आंनो मोनसे टपिकनि सायावबा आयदानि फरायनानै नोंथांजों कल खालामनाय जादोंमोन।
औ मा आयदा नोंथां?
नोंगौ जोङो इडुकेसननि सायाव जों सावरायगोन जोङो इडुकेसनखौ मानि थाखाय लानांगौ एबा जोङो जि मानि थाखाय फरायनांगौ एबा जोङो जुदि फरायबा जिउआव मा जानो हायो एबा मा जा जायो बेनि सायाव नोंथांखौ जे फोरमायग्रोनो थाखाय खावला
औ इडुकेसन बा फरायनाय बे फरायनायनि सायाव जोंहा फरायनायनि बेलायाव जोंहा मा जोंहा दा गासैबो बिथिङावनो जोंना फरायनायनि सायावसो सोनारनाय। जोंहा फरायनायजों लोगोसे गोबां गियान मोननो हायो लोगोसे जोंनि गा सैबो खामानि मावनाय हाबाफारियावनो जोंना फरायनायनि सायाव जों जेरै अनजिमा साननायब्लाबो जों निया फनायनि हाबायावनो गोलैयो माबा मोनसे खोथा बुंनायबा दा नों नों आजों बिदि सावरायलायबाय बा रायलायलायदों बैफोरबो मोनसे फरायनायनि सायावनो मोनसे लिरनानै दोननो हानाय मोनसे हांखो दङ, बेै हांखोफोरखौ जों फरायनायनि सायाव फरायनायनि बेलायाव जों बेजों मिथिना मोनो। लोगो सेनो जोंहा फरायनायनिफ्राय गोबां गियान मोननो हायो आरो लोगोसे आजिखालि फरायनायजों जोङो ओ दं बेफोरबायदिनो बुंनो थाङोब्ला गोबां बिजाब दं बाय बिसिना बिजाबाव जोंहा मा बहुद ओ मोजां मोजां गियाननि लिरनानै दोननाय दं बैफोरखौ जों फरायनाय नानै नलेस मोनो बेयाव गुबन मानसि नि बिबुंथि होनानै लिरना दोननाय बा गुबुनफोरा सोम- सोलिनानै बोरै सोलियो बेफोरखौ लिर गालांनाय खोथाफोर दं बेफोरखौ थायो जों फरायनानै गोबां बिथिंनि आयदायाव आवगायलांनो हायो दानि दानि जुगाव मा इडुकेसननि जों इडुकेसननि जुग बा फरायनायनि जुग नालाय बेखायनो जों फरायनानै लानांगौ लोगोसेनो जोंहा ओ गासैबो बिथिङाव फरायनायानो सोनारनानै दङ। अब्लाबो दा नोंथांखौ आं एसे फोरमायग्रोनो खोन्थासै ज बेनि उनाव उनावहाय आं फोरमायबावसिगोन।
औ नोंथाङा जितुनोखि खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
नंगौ नोंथाङा जितुनोखि जितुनोखि फोरमायदों जों बेफोर गासिबो बाथ्राया नोंगौ। जोङो जुदि फरायाब्ला जोङो जेबा जोङो सोलों लायाब्ला जोङो जिउआव दावगानो हाया एबा जोंनि लामाया जोंनि जों बेखौ बुंनो नोंगौ जोङो जिउआव फरायनांगौ। मानि थाखाय सोलोंथाइखौ लानांगौ होननानै बुङोबाथायो जोङो जोंनि जिउआव सोलोंथाइ लानाया जोबोद गोनां। जों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा दावायो एबा दावबायनो गोनांबा जों दि सोलोंथाइ नांगौ जायो एबा सोलोंथाया जाहाथे नै जोंनो गामिनिफ्राय बबेबा मोनसे जायगायाव जोङो बबेबा ओंखारलाङोब्लाबो जोंनो सोलोंथाइ हाथाय- बाजाराव थांनो गोनांब्लाबो जों सोलोंथाइखौ नांगौ जायो जेरै गंसे बाहायनो गोनांब्ला जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ एबा सोलोंथाइनि गोनां। आबाद मावनो गोनांब्लाबो जों जों सोलोंथाइखौ नांगौ। नंगौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजों जों माखासे जोंनि नांगौ जानाय जिउनि माखासे जोंनि जेरै जों फरायनायनि गेजेरजोंनो जोङो साख्रि मावनाय गोबां रोखोमै जों साख्रि मावनो हायो। फरायनायजों लोगो गोदोनि फरायनाय बा दानि फरायनाय जों एसे जों फारागखौ नुनो मोनसै। गोदोनि दिनाव जों फरायसा फरायसालियाव थांनानै जोङो फरायोमोन एबा जोङो फरायसालिनि जितुनोखि थाग्रा खथा बेफोर मोजां नङामोन। लामा -सामाया जेब्ला जों फरायसालिफोराव थांबा जोंनि लामा- सामाफ्रा मोजां नङामोन। माखासे दिनै नोंगौ जोंनि फरायसालिनि जिखि जोंनि स्कुलफोर दिनै बे बे स्कुलफोरखौ जोङो मोजां जाबाय। एबा गोदोनि बायदि नङा जों उन्दै समाव जों जेब्ला फरायसालियाव थाङोमोन अब्ला जों माखासे जों फरायसालियाव बस्था -बस्था लानानैसो जों फरायसालियाव थाङोमोन। जोङो सेन्देल गानलाङोमोन फरायसालियाव थांबा। आइथेंजों थांदोंमोन नाथाय जों दोनैनि देबा जों दिनैनि दिनाव जोंनि फरायसाफोरखौ माखासे स्ट्रं माखासे लंफेन गाननानै टाइ गाननानै जुथा गाननानै बेफोरबायदि थांनायखौ जोङो नुनो मोनो। नोंगौ दिनै जोंनि बर' मिडियामनि जितुनोखि फरायसालिफोर होननानै बुंगोन जिहेथु बर' मिडियामनि फराय सालि जेंना बेफोर जेंनाफोरा दिनै जोंनि गेजेराव माखासे जोंनि जेंनाफोरा जाबाय थादों जेरै जोंनि बिजाबनि जेंना होननानै बुंनांगोन। जेरै फोरोंगिरिनि जेंना दिनै फरायसालिफोराव गुबुन हारिनि राव रोङै फोरोंगिरिफ्रा दिनै फोरोंफैयो। जोंनि फरायसाफ्रा फोर जों नुनो मोनदों। बेयाव जोंनि माखासे फरायसाफोरा सोलों हाना माखासे जेंना जें जों मोगा -मोगि जादों होननानै बे समाव आं बुंगोन। नोंगौ सोलोंथाइखौ जोङो गोगो सोलोंथाइ जोंनो नांगौ। नाथाय गोगो सोलोंथाइ लानो गोनाङाव दिनै जोंनि फरायसाफोरा माखासे जेंना -जेंसिजों मोगा -मोगि जानो गोनां जादों। नंगौ जों सोलोंथाइखौ लानांगौ। सोलोंथाइ गोयाबा जों जिउआव आगानसेबो दावगानो हाया। आगानसेबो दावगानो हाया होननानै बे समाव जों बुंनांगोन। सोलोंथाइ जोंनो गोनां आरो सोलोंथाइखौ लानानै जों जिउआव दावगानो हागोन एबा जोंनि जासारनागोन। जे सोलोंथाइनि जोंनि गेजेराव माखासे जोंनि फरायसाफोरा दिनै सोलोंथाइखौ एसे सा -ससेयावनो जोंनि फरायसाफोरा दोनथ'नो नागिरो एबा सोलोंथाइखौ दोन्थ'नानै गुबुन दाबसे जायगायाव जोंहा खामानि मावनो थांनाय नि गारनायफोरखौ बा फरायनायखौ दोन्थ'नायखौ जों नुनो मोनो। नोंगौ जोङो बेफोरबायदि फंबायमोनखौ बिनानावमोनखौ जोङो फराय बिलायनांगोन दि जोङो जिउआव मानि थाखाय फरायनांगौ बा जोङो जिउआव जुदि फरायाबा जिउआव मा जानो हायो बेनि थाखाय जोङो जोंनि फंबायफोरखौ जोङो मोजाङै बोसोन होनांगोन बुजायनांगोन जोङो बेनि थाखायनो जोङो खामानि मावनांगोन। नोंगौ जोङो गोदोनि फरायनाय होननानै बुंबा दानि फरायनाय होनोबा जों एसे फारागखौ नुनो मोनसै जोङो। जोङो गोदो अनलाइननि गेजेरजों क्लास लानो हायामोन नाथाय जोङो दिनै गावबा -गावनि मबाइलनि जों दिनै अनलाइन क्लासखौ जोङो लानो हायो दिनै जोङो अनलाइन क्लासनि गेजेरजों जोङो माखासे फरायनाय एबा खाबुफोरखौ जोङो मोननो हायो। नंगौ जोङो फरायनांगौ जों फरायनायनि गेजेरजों जों जानो हायो नों सासे फालांगिरि जानोबो नों जिउआव फरायनांगोन नों सासे नों सासे बिजनेसमेन जायोबाबो नों फरायनांगोन सासे आबादारि जानोबाबो नों सासे आबादारि जानोबाबा नों सासे गारि द्रायभार जानोबाबा नों जुदि गुबुनावनो खामानि मावनो था थांबाबो रां खामायानि थांबाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ होनबा इडुकेसनखौ नांगौ बिदिनो जोंनो इडुकेसना मोनसे पावारफुल होननानैसो बुंनांगोन मोनसे पावारफुल होननानै जों जायखौ बुंनांगोन। जोङो पावारफुल होननानै जों जायखौ बुंनो हायो बेनिखायनो जों फरायनांगौ जों जिउआव फरायनानै जों जाफुंसार जानांगोन जाफुंसार जानायनि गेजेरजों जों जिउआव साफा साफा ग्रों दैदेनगिरिबो सासे माब नांगोन होननानै बे समाव नोंगौ जों गोदो फरायनाय बादायनाय जों एसे फाराग नुनोमोनसै गोदोनि दिनाव जों टिउसनफोर लायामोन। नाथाय जोंनि फरायसाफोरखौ दानि दिनावसों टिउसनफोर लानानै जोङो फरायनायफोरखौ जों नुनो मोनो नोंगौ जोंनि गेजेराव जोङो गोबां रोखोमनिनो फरायो सोरबा जों इंलिस मिडियामाव फरायो जों नो अनेक रोखोमनि जों फरायनायखौ नु मोनो जेरै जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि फरायसालिफोर थायो इंलिस मिडियाम थायो जेरै आसामिस मिडियाम थायो जेरै बर' मिडियाम थायो नोंगौ जों गुबुन गुबुन रोखोमनो जों फरायनो हायो नाथाय जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो फरायनायनि बेलायाव जोङो जौगानायखौ जों लुबैयो। आरो जोङो जौगाहोनांगोन आरो जोङो जेब्लायबो बिथांमोनखौ जोङो बोसोन होनांगोन फरायनायनि बेलायाव नोंगौ गोदो नो गोदोनि दिनाव जों मबाइलफोराव नायनानै फरायनो हायामोन एबा रोङामोन नाथाय जों दिनैनि गेजेराव मबाइलनि गेजेरजों माखासे जोङो सारफोरखौ जों मोनाखैबा माखासे खोथाफोरखौ जों बुजियाखैबा माबा मोनसे जोङो एन्सारफोरखौ नांब्रबगौ जायोबा बा माबा मोनसे हम अवादफोरखौ दिनै दबाखौबा जोङो मबाइलनि गेजेरजों बा लेपटपनि गेजेरजोंनो जोङो बैफोर एन्सारफोरखौ कुइसन फोरखौ मोननो हायो आरो मबाइलनि दारैनो गासैबो जोङो फरायनायनि बिथिंखौ जोङो मेलेखा गैयाबालासिनो जों मबाइलजों जों फरायनो हायो नाथाय जों फरायनाय नि बेलायाव जोङो माखासे जोङो लाइमोनफोरखौ जों नुबाय थादों दिनै जों लाइमोनफोराव फरायनायनि बेलायाव दिनै फरायसालियाव जों थाङा दिनै लाइमोनफोरा दिनै फरायसालियाव थाङो नाथाय गुबुनावसो बिथांमोना थाङो नाथाय जों गारजेनफोर खौ जोङो माखासे गोख्रों जानायखौ जोङो नुनो मोनाखै जायनि जाहोनाव दिनै फरायनायनि नोंगौ जों गोदोनि दिनाव जों फरायसालियाव थाङोबाथाय जोङो थाङोमोन। जोङो ओंखामनि जिथुनाखि दिनैनि दिनावथ' सरकारा दोनो बेलासिनो जानायनि जिथुनाखि आदार बेफोर आदारफोरखौ दिनै सरखारानो होयो बेलासिनो जानायफोरखौ नाथाय जों गोदोनि फरायनाय दानि फरायनायखौ जोङो गोबां माने एसे जौगासिनाय बायदि नुनो मोनो गोदोनि सुबुंफ्रा एसेबां फरायामोन दानि सुबुंफोरा खेन्थु गोबां गिदिर गिदिर फरायनाय दंसै गोबां। जाफुंसारनायबा गोबां साख्रिआवलाफोर सङो नोंथांखौ बिनि सायावनो बा बे एदुकेसन आव बुंबावनो खावलायनाय जाबाय जिथु जोंना
समाबो बारा गैलिया गै या अब्लाबो दा जोंनिया बुंनो थाङोब्ला फरायसालिनि माखासे जेंना आरो लोगोसे जोंहा बे फरायनायखौ जोंहा बेफार फालांगि मावनाय बा गुबुन दाबसे जायगायाव दाव बायनायाव नांगौ होनना बुं नोंगौ बेदिनो नोंथां नों बुंनाय बायदिनो जेरै जोंनो फरायनायखौ जों बेफार फालांगि मावनो थाखायबो जोंहा बे बेफार फालांगियाव थाखाय फरायनाया जोबोद गोनांथार। जों जेसेबांनो फरायनानै जों साख्रिखौ मोनानो जाथों मोनानो जाथोंबा साख्रि जों लायाब्लाबो जोंहा फरायनाया फरायनायखौ जुदि जोंहा लानो हायोअब्लाना जोंहा बेफार फालां फालांगि मावनायाव बांसिनबा बेफार फालांगिखौ जोङो आबग जौगाहोनायाव बांसिन मदद खालामो थिग बेबायदिनो जों। जोंहा दावबायनायाव दानि दा फरायनाय सासे लेखा गोरों सुबुंनि दावबायनाय आरो लेखा रोङै सुबुंनि दावबायनाया गोबां फाराग थायो। लेखा गोरों सुबुंनि थाखाय दावबायनो थाखाय गोरलैयैनो थाव दावबायनो हायो जायफोरेखा लेखा रोङा बिसोरनि थाखाय फरायनाय इडुकेसन गैया बिसोरा दावबायनायाव एसे उसुबिदा जायो। मानोना जायफोर लेखा गोरों सुबुंबा फराय इडुकेसन फरायनाय सुबुं बे सुबुंफोरा बबेबा जायगायाव थांनानै बबेबा जायगाखौ फरायखांनानै थाबैनो जायगाखौ संनोबो हायोबा गोबां जायगाफोरनि नलेजफोरखौ लानानै फैनो हायो जाय सुबुङा फरायनाय गैया बा नलेज गैया बिसोरहा बे जायगायाव मा दं मा गैया खालि मोनसे सावगारिल' सिखांना लाना फैनो हागोन बेनि सिंनि खोथा बा मिनिंखौ माबा फोर लिरना दोन्नाय दंमोनबा जारिमिन बबेबा जायगायाव जारिमिन बबेबा जायगानि बबेबा मोनसे बुस्थु लिरनानै दोननाया आजिखालिनि जुगाव गोबां जायगायावनो थायो बैफोर बै जाय इडुकेसन गैयै बा फरायनाय गैयै सोलोंथाइ गैयै सुबुङा ओ जेबो नलेजखौ लाबोन हानाय नङा जाय जाय फराय जाय ओ फरायनानै गोरों बा। इडुकेसन लानाय सुबुं बेयो गासैबो जारिमिन बाव गासैबो माव नुथाय फोर जों लोगोसे मोनसे जारिमिन बा मोनसे खोन्दो लिरनानै लानानैबो फैनानै होनो हायो बा सावगारियावबो सेबखांनो हायो गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि हायो नोंथां सलायरनोथ' लुुबैबावदोंमोन अब्लाबो जोंना समा जानानै फैबाय। ओंखायनो दोनथ'लायसै सानबाय।
नंगौ इयुन समाव नोंथां जों बेफोरबायदिनो सावराय मोनबावो होननानै मिजिंथिनाय जाबाय।
औ गोजोन